औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां? औ नोंथाङा दा दसे सम फ्रि नामा?
औ फ्रि नोंथां।
औ आंङो नोंथांखौ गोसोखांदोंमोन मोनसे आयदानि सायाव सायावहाय दसे सावरायलायनो होननानै आरो नोंथां आं नोंखौ गोसोखांदों बे आयदा सावरायनो लानायानो जाहैबाय ओ आथिखालनि सोलोंथाइ एबा सोलोंथाइ लानाया मानि थाखाय गोनांथि जायो आरो बिनि सायाव सावरायलायनो होननानै आंङो एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ जोबोद मोजां आयदा नोंथां
बिदिब्ला जोंनो सावरायलायदिनि होमबा दा नोंथांङा जागायनोन आं जागायनो नोंथां
ओ नोंथांङानो जागाय ग्रोदो
जागोन दे नोंथ बिदिब्ला ओ नोंथांङाथ' मिथिखागौ जानो हागौ जे सोलोंथायाइया मानो गोनां ओ जेरै जों बयबो सोलोंथाइ लानाय आरो सोलोंथाइखौ जों मानो लायो मानोना गोनां जायो जोंङो ओ संसाराव थांनानै थानोब्ला बा जों गासैबो बुस्थुखौ रोंनानै फैखाया नोंङो बिमानिफ्राय जेब्ला जोनोम जागोन जोनोम जानाय उननि फ्रायनो जोंङो गोबां बाथ्राफोरखौ मुलुगाव थांनानै थानांगौबा सोलोंनो गोनां जायो मिथिनो गोनां जायो बा गावनि जिउखौ दैदेनलांनायाव गोबां लामा हान्थिनो गोनां जायो। दा बैफोर लामाफोराव हान्थिनांगौ जायोब्ला जोंनो गोबां रोखोमनि साननाय हनाय गोरों जानाय बा रोंगौथि मोननाय आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि खौरांफोरखौ मिथिनानै लानाया गोनां जायो नंङा होमबा
औ नंगौव नोंथां
बैफोर खौरांफोर एबा इनफरमेसनफोरखौ जोंङो सोलोंथाइ गैयालासिनो जिबनावबो मोननो हाया नोंगौ बिमाया जोंनो उन्दैनि निफ्रायनो रावनि सोलोंथाइखौ होयो जों माबोरै रायज्लायनांगौ सोरखौ सनमान होनांगौ सोरखौ मान होनांगौ सोर सुबुंजों माबायदि रायज्लायनांगौ बेबायदि सोलोंथाइ जोंङो गावनि न'आवनो बिमा बिफा बा न'खरनि सुबुंफोरजों ओन्दैनिफ्रायनो दिथा हिसाबै मोनबोनाय जायो। बेनि थाखायनो जोंङो न'खरारि माखासे हाबाफारि बा न'खरारि सोलिनो गोनां माखासे आखल आखु दानाया जोंना न'आवनो सोलोंजेननाय जायो नंङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
नाथाय जोंङो मुलुगाव जुदि थांनानै थानांगौब्ला बा बबेबा मोनसे समाजाव जोंङो गावखौ गसंथानानै लाखिनांगौब्ला बे बेयाव सोरखि लांनांगौब्ला जोंनो न'खरनिल' सोलोंथाइ मोननाय बिमा बिफाया होनाय दिथा बेफोरो जोंनो थोजासे नंङा मानोना जोंङो न'नि फ्राय ओंखारब्लानो बायहेरा ससेयाव थांब्लानो जोंङो गोबां बेसादनि सायावहाय गोदान गोदान ओ खारिफोरखौ नांगौ जायो गोबां जाहोनफोरखौ जों मिथिनांगौ जायो जेरै जोंङो बबेनिफ्राय थांबा बबेसिम बे लामाया मा सहैगोन जों बेजों माबोरै थांनो हागोन बेफोरनि आइडिया जोंना एक्सपिरियेन्सजोंसो फैयो एबा बेरायलाबायनाय गियान लानायनि गेजेरजोंसो फैयो बेनि थाखायनो जोंङो मा ओन्दैनिफ्रायनो फरायसालियाव थांहोनानै जोंखौ सोलोंथाइ लानो जोंनि बिमा बिफाफ्रा नाजाथाबो नंङा होमबा नोंथां? औ दा जोंङो गुदि थारावनो न'खरनिफ्राय माखासे आखल आखु दानाय सोलोंथाइखौ मोनखांनायनि उनाव जोंङो फरायसालियावहाय सोलोंथाइ लानो थांङो। फरायसालिया बुंनो थाङोब्ला गोबां बिथिंनि फारसे सोलोंथाइ लानो हानाय मोनसे जोङो न' होननानै साननानै लानो हायो आरो बावहाय गोबां न'खरफोरनि फरायसाफोरा गथ'फोरा ज' जानानै मोनसे फरायसालि एबा मोनसे न'आवनो ज' थांनानै सोलोंथाइ लाहैनाय बायदि जायो। बावहाय आखुथाय आखल आखु दानायजों लोगोसे जोंङो गोबां माखासे मिथि मोनै गियानफोरखौ सोलोंनो हायो जेरै जोंङो रावखुमारि रायजो बुजायनांगौ गुबुनफोरनि रावखौ जों माबोरै सोलोंनांगौ बेबायदिनो गुबुन हादरफ्राव मा मा दङ गोदोनि जारिमिनफोरा मारैमोन सोरनि हारिया मा मा जानानै थायो बा बिसोरनि गाननाय जोमनाया मा बेफोर गासैखौबो जोङो बे फरायसालियाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो सोलोंजेननानै लानो हायो नंङा होमबा नोंथां‍?
औ नांगौ नोंथां' थारैनो।
दा फरायसालियाव थांनानै जोङो सोलोंथाइ लायोब्ला जोंना गुबै बिफाव लायो होनबा जोंना फोरोंगिरिफोर बावहाय फरायसा सासे जुदि सां फोथाय होनो गोनां जायोब्ला बाव जोङो फोरोंगिरिफोरनि बिफाव लानाया गाहायथार होननानै सानना लानो नांगोन मानोना फोरोंगिरिया मोजांङै फोरोंब्लासो फरायसाफोरा गावनि फिसा गावनि फिसाखौ जेरै फोरोंनानै गोरों गोग्रा खालामनो हायो थिग बेबायदिनो गुबुननि फिसाफोरखौबो मोजां मोजां फोरोंनानै सासे गिदिर गोलाव जाहैयासिम साननो हनो गोरों आरो आखल गोनां मानसि दानायावहाय हेफाजाब होयो। फैयो आरो मुलुगाव गावखौ गसंथानो हा थानो हानाय आरो बयजोंबो मिलिनानै थालांनो हानाय बायदि मोनसे गोहो होग्रा होबा बे फोरोंगिरि नाथाय बेखौ होननानै बुङोब्ला जोङो आ खालि बोल' फोरोंगिरिनिल' बिफाव लानाया गोनां बे नङा न'खराबो सासे गथ' बे सोलोंथाइ होनायाव बा सोरबा सासे सुबुंखौ सोलोंथाइ होनायाव गाहाय बिफाव लानांगौ। मानोना सासेनि बोलोआ गासैबो बेसादखौ खेबसेनो पारफेक्ट लाबोजोबनो हाया। बेखायनो खौसे जानानै जों खामानि मावोब्ला फारफ्रोमबो बिथिंङाव सासे सुबुंनि जिउखौहाय मोजाङै मोजां सोलिलांहोनो हानाय बायदि फोरोंथाइ होनो हायो आरो बेखायनो सोलोंथाइया न'खरनिफ्राय लानानै फरायसालिसिम आरो गासैबो दिथागिरिफोरनिसिम ओ गोनांथार एबा नोजोर बोनो गोनां होननानै आं सानो आरो नोंथां दा बेनोमोन आंङो फरायसा बा सोलों सोलोंथाइ लानायनि सायावहाय एसेब्लाबो बुंनानै होबाय नोंथांनो मोजाङै हाजोबाब्लाबो। दा नोंथाङाबो जुदि सोलोंथाइ लानायनि सायावहाय नोंथांनि बिबुंथिया माबायदि जागोन बा नों नोंथांङा मा सानो बिनि सायाव एसे खेंफोरनानै होयोब्ला आंबो गोबां सोलोंनो हागोन होननानै सानो आरो नोंथां।
औ‌।
खोनादोंना नोंथां?
नोंथांनि बुंनायनि नोंथानो बुंलांनाय सोलोंथाइनि सायाव गोनांथि थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा होनलांदों। आंबो सानो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला नोंथां जों जुदि सोलोंथाइ लायाब्ला बा जोंनाव जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मेगन नुनानैबो नुयि बायदि मोनाने खाना होननानै सानना लानाया गाहाम नङा होमबा नोंथां? जाय मानसिया फरायनो रोंङा जाय मानसिया लिरनो रोंङा नङा होमबा नोंथां? बे मानसिया जुदि नुनानैबो जुदि फरायनो रोङाब्ला बेखौ जों खाना होननानै सानना लानायानो गाहाम नंङा होना नोंथां। दिनैनि मु मुगाया नोंथ' मिथिखायो नङा होमबा नोंथां दिनैनि मुगाया दाव गानायनि जुग बा गोनोखोआरि जुग नङा होमबा नोंथां? ससियेल साइन्स टेक्न'लजिनि जुग नङा होमबा नोंथां दिनैनि सुबुंफोरा ओरैबायदि जाबाय माने माने कम्पिटिसनानो कम्पिटिसन नङा होमबा दिनैनि दिनाव। नङा होमबा, जायनो सोलोंथाइ दङ बेनो बे मुलुगाव ओ देरहासार जानो हायो होननाय बायदिसो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
दिनैनि दिनाव जों साननानै नायोब्ला सोलोंथाया ओरैबायदि गोनांथि जाबाय नोंथां। माने जेन लामा ससे ओंखारोब्लानो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ होननाय बायदि जाबाय नङा होमा नोंथां? औ नोंथां। मानो होनोबा सोलोंथाइ गैयाब्ला जों लामा ससेबो थांनो हाया। मानो होनोबा जों सोलोंथाइ गैयाबाथ भाषाबो रायलाय रोंनाय नङा, नङा होनमबा नोंथां नैनि दिनाव लामा ससे ओंखारबानो हिन्दी इंलिस नङा होमबा नोंथां जोंनि बर' रावफोराथ' बबेसिम सोलिनाय नङा होमबा नोंथां न' गामि ओनसोलावसो सोलियो ससे थाउन फोराव थांबानो बा बहाबा दसे ससे बबेबा स्टेटफोराव थांबानो बबबा रायजोफ्राव थांबानो बबबा कानट्रिफोराव थांबानो जोंनो हिन्दि इंलिसफोर फोरखौ नांगौ जायो नङा होमबा? बेफोर भाषाखौ जुदि जों रोंनो गोनांथि रोंनोब्ला जोंथ सिगांग्रो जों सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन नङाहोनबा नों थां। थिग बेबायदिनो नोंथां नङा होमबा। जेरै दिनैनि दानाव नोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला नों साख्रि बाख्रिबो मोननो थाङा नङा होमबा नों थां। गोदोनि बायदि मेट्रिक प्लास बा हायार सेकेण्डारि फासजोंनो गोदो साख्रि मोनोमोन नङा नोंथां? नाथाय दिनैनि दिनाव बेहाय हायार इडुकेसन नङा होमबा नोंथां? गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाया ब्ला दिनैनि दिनाव जों ओ जिउआव दाव साख्रि बाख्रि मोननो थाखाय माने गोब्राबसै नङा होमबा नोंथां? आरो आरो हा गोजौ सोलोंथाइल' नङा नोंथां गोबां गोबां पारसेन्ट लानानै पास जानांगौ जाना फैयो नङा होनबा नों थां। बेनिखायनो जों साननानै नुयो आरो जों मेगनजोंबो नुयो नङा होमबा नोंथां? दिनैनि फरायसा ओरैबायदि जाबाय नङा होमबा नोंथां बिमा बिफाफोराबो आरो स्पेसियेलि नङा होमबा नोंथां? बिमा बिफाफोरा गाव गावनि फिसाफोरखौ जेब्लाबो मोजां स्कुलाव फोरोंङो प्राइभेट स्कुलाव फोरोंङो नङा होनबा नों नोंथां आरो बांसिनानो दिनैनि समाव ओरैबायदि जाबावबाय नोंथां इंलिस मिडियामाव सोनाय बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनो नङा होमबा? बेफोरखौहाय मानि जोङो दिनैनि समावहाय बांसिनैनो नुनो मोनो न
नंगौ नोंथां बिराद नुसै आजिखालि।
औ नोंथां। दा बेफोरनोसै नङा होमबा नोंथां? जोंनि गेजेराव दा सोलोंथाइखौ जों मोजाङैनो लानांगौ थिग बेबायदिनो जोंनि बे बर' सुबुंफोराबो बा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोराबो सोलोंथाइखौ इम्परटेन्स होनांगौ मानो होनोबा जों नुयो नोंथां जोंनि बर हारिनि गामि गामि ओनसोलफोराव दाबो गोबां जायगाफोराव सोलोंथाइखौ जोङो इम्परटेन्ट होनायखौ जों नुनो मोना। मानो होनोबा बिसोरनि बिमा बिफाफोरा दासिमबो सोलोंथाइनि सायाव सांग्रांथि नङा नङा होनबा नोंथां? बिथांमोना दाबो गावसोरनि जानाय लोंनाय बा दिन बारलांबानो बा सम बारलांबानो जायो सानो आरो नोंथां। दा बिसोरो गाव गावनि फिसाफोरनि सायाव बारा सांग्रांथि गैया। जायनि जाहोनाव बिसोरनि ओ बि फिसोरनि फिसाफोरा मा जायो नोंथां ओ सोलोंथाइ बि बिथिंङाव ओ दुरबल बा उइकखौ जों नुनो मोनो लोरबांथिखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नों नोंथां बिसोरो स्कुलाव थांङा स्कुल स्कुलाव थांनाय समाव बिसोरो लामा सामायाव ओरैनो फिफांफ्राव गाखोलाबायनानै बा ओरैनो जानला मोनला थानायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमब नोंथां आरो फरायसालियाव थांबाबो बहाबा बहाबा थांलाबायनायखौसो जों नुनो मोनो आरो बांसिनानो फरायसालियाव थांनायनि अनगायै मा खालामो नोंथां बहाबा ना लफायनाय बहाबा ना बोस्रि बोननाय बा बहाबा लोगोफोरजों गेलेलाहैनाय बा बहाबा दावसिन दाव खमाहैनाय जों बेफोरखौहाय गामि ओनसोलाव दाबो नुनो मोनो आरो बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद जेंना गोनां होनजायो जों बुंनो हायो नंङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ नंगौ नोंथां दा मा होनबावनो नोंथां सावरायनांगौथ' गोबां दंबावोमोन जोंहा नाथाय समनि आंखाल नोंथां
औ नोंथां समाबोथ' आंखाल जाहैबाय ओ जोंङो सोलोंथाइनि सायाव सावरायनांगौबा दसेल समा थोजासे नंङा खम समावबो बेखौ सानसे गाहामनांगौ होनबासो जों सावरायजोबनो हागोन आरो मानोना गोबां दं नंङा होमबार नोंथां दा बिदिब्ला जोंना समाबबो जाबाय जोंङो दोन्थ'लायनोसै औ गोबां बाथ्राखौ सावरायबाय ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिबाय आरो रोजा रोजा साबायखर
रोजा रोजा गोजोननाय जासिहरबाय नोंथां
औ गोजोनथोंसै नोंथां